हेल' औ नोंथां मा खालामगासिनो नोंथाङा दायो
औ दङ नोंथां दायो एसे फ्रियैनो दङ नोंथांा
औ औ होनबा मोनसे आयदा लानानै जोङो सावरायलायनोसै होनबा नोंथां
औ
औ औ जोंनिनो आं फोरबोनि सायावनो एसे सावरायनो सानदों आरो ना नोंथां जोंनि नोंथां माखासे फोरबोफोर दङ जेरै आमथिसुवा खाथि गासा
औ
लोगोसे जोङो जायखौ ओंखाम गोरलै जानाय होनो आरो मागो फोरबोआव बे मा फोरबोफोरनि सायावनो एसे सावराय सानदों आरो आं आमथिसुवानि सायाव एसे फोरमायग्रोनोसै
औ
जोङो आमथि आमथिसुवा होननानै बुङोब्ला जोङो जाय खौ बुजियो बा मिथिनानै मोनो जायखौ माने बै फोरबोआव जोंनि हा हा एबा बैसुमुथिया सुवा जायो होननानै जों बयबो फोथायो आरो बिखौ बेखौ फोथायनानै जोङो बेखौ बे फोर्बोखौ फालियो। ना बै ओ बे आमोथिसुवा सानाव जोङो ओं आबाद मावनाय बोथोरब्लाबो जोङो हा जावनो मोना। ओ बिफां लाइफां दाननो मोना बेबायदि जोङो फोथायनानै बैसुमुथिया माने ओ सुवा नाङो बे समाव होननानै जोङो हा जावा दंफां लाइफां नो गाया बा दाना जों बेबायदि ओ माने खालामो। बेनि उनाव जों बे बोथो बे बोथोरावनो जोंनि ओ माने माखासे फिथाइ सामथाइ मोनो जों बे फिथाइ सामथायाइखौबो जों बे बोथोरावनो जायो बेबा बे फिथाइ सामथाइ जानायजोंबो सोमोन्दो दङ होननानै बेफोरखौ जों बुंनानै लानो नांगोन आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो बे फोर्बोआव माखासेफोर फिथाइ सामथाइफोर जायो। ओ जेरै जों न'आव मोननाय जेरै ओ रैमालि ओ लेरख' खान्थाल थाइजौ बैफोरबायदि फिथाइखौ जोङो ओ न'से माने बयनावबो गैयाब्लाबो जोङो खांलायनानै न' गामिनि बयनावबो खांलायनानै बा ज' जालायनानै जोङो जायो आरो बेबायदि जानायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ बिनि उनाव जोङो ओ मोनसे जोंनियावहा मोनसे खान्थि नुनो मोनो जों हाग्रा दाननाय एबा जोङो लामाफोरनि नाङै हाग्रा बं ओ बंग्रा जानायफोरखौ जोङो बा गोजौ गोजौ ओ हाग्राबारि जानायफोरखौ जोङो दानस्राङो। मानोना बै सानाव दानस्राङोब्ला जोंनि ओ गेजेराव मोनसे बर'फोरनि गेजेराव फोथायनाय दङ जे औ बेबायदि ओ आमथिसुवा समाव जोङो हाग्राफोरखौ दानोब्ला माने सुवा नांनानै बियो थाब रोदोमफि फिनो रोङा एबा लावफिननो रोङा होननानै जोङो बेबायदि ओ फोथायनानै जोङो बै सानावनो लामानि नाङै हाग्रा फोर बायदिसिनाफोरखौ जों दानस्रांनानै लांदां खालामनानै साफा खालामो आरो बेबायदि खान्थिया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जोङो नुनो मोनो नोंथां।
औ
ओ बे ओ बेबायदिनो जोङो उनावहाय सानथाम फालिनायनि उनाव जोङो थारस्रांनानै जोङो आर'ज गाबनानै बेखौ फोजोबो फोजोबनानै जोङो फिन आबाद ओ मावनाय बा गावबा गाव खामानियाव जुरिफिनो आरो बेबायदिनो। जोङो नुनो मोनो। ओमबा नोंथाङाबो माबा मोनसे ओ जिखि जाया फोर्बो मोनसेनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ जोङो फोरबो होननानै बुङोब्ला जोंनि बे ओ बर'नि गिबि फोर्बो बैसागो बैसागोआथ' जोंनि आ बयनिबो आंगो नङा होमबा बैसागो फोर्बोखौ जोङो फालियाबा जोंनि बर'आ हारफोरा फोर्बो फालिनायानो जाया नङा होमबा ओ बैसागोखौ जों बोरैहाय फालियो होननानै बुङोब्ला जोङो बैसागोखौ सैथ दाननि जोबथा सानखालि जोङो मोसौ बैसागो खालाम मोसौ बिहु खालामनाय जायो जायखौ मोसौ बैसागो होनना बुङो नङा होमबा? बैखालि जोङो ओ हारसायाव बैखौ सांक्रांति ना मा होनना बुङो नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
औ बेखालि जोङो मोसौखौ जोङो थिखुन थुखैगोन बिदिनो मोसौफोरनियाव गाब होनानै जोङो रंजायो। बिदिनो जोङो दुब्लि फोथाराव लांनानै जों मोसौखौ दैमा दैसायाव जों थुखैनानै जोङो मोसौखौ आरो फिन हगारनानै होनाय जायो आरो।
नंगौ।
बिनिफ्राय जोङो नैथि ओ खासानखो ओ सेथि सानखालि बैसागोनि अब्ला जोङो उम बाथौ थानसालियाव बा गावबा गाव मन्दिरफोराव थांनानै जोङो ओ खुलुमस्रांहोयो आरो गाव गायनि गोर बैसोआव गेदेर ओ आइ आफा बिदा बिबाजै बा गावगायनि फागि ओ बिदिनो सोमोन्दो थानाय आयं आदैमोनखौ गासैखौबो जोङो खुलुमनानै बिथांमोननिफ्राय बोर लायो। आरो बिथांमोना बोर फाय होयो उन्दै उन्दैफोरनो बिदिनो बोर होनाय लानाया जोंनि ओनसोलाव जायो आरो। बेयो जोंनि माने मावनांगोन हाबा बियो जोंनि गोदो गोदाय आइ आबौफोरानो आबै आबौमोननानै जोंखौ फोरोंलांनाय। जों बे हारिमुखौ जोङो लाखि फैयो आरो। बेयो जोंनि थाखाय बावगारनो हायै आरो जोंनि बे बैसागो फोरबोआ मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय बा जोंनि आबादजों सोमोन्दो थानाय बेयो मोनसे फोरबो‌। मानोना बैसागु फोरबोआव ओ बिफां लाइफां दाउमा दाउसा गासै रंजाखाङो आरो मान थिग बिदिनो जों सुबुं माहारियाबो माने मिथिंगाजों लोगोसे रंजाफानो ओ ओ रंजाफानो लुबैयो। बेखायनो जों बैसागो बोथोराव गाजा गोमजायै बयबो रंजायो। बोराय बुरै मानसिफोराबो दिनै रंजायो बैसागो बोथोर फैयोब्ला। मानो गाव गायनो हारसिं बेयो गोसोआव माबा मोनसे जावरिखाङो आरो। रावबो बिथांखौ रंजानो फै मोसानो फैयो होनना लिंलायनो गोनांथि जाया आरो बैसागो बोथोराव नोंथां। गासैबो गावबा गावनो बेयो मोनसे गोसोआव सोमजिखाङो जेनेबा बैसागो फो फैयोब्ला बियो मोनसे मिथिंगानि गुस्लायनाय आरो जोङो बैसागोखौ बिदिनो जोङो सिबियो आरो लोगोसे जोङो दामनाय देनाय बर'नि हारिमुखौ जोङो देखायनो बेयाव जोङो मोनसे जौस्रां मोनो आरो। जाय खौ जोंङो बैसागो बोथोराव जोङो जेरै जोङो ओ बर'फ्रा खाम जथा सिफुं सेरजा बेफोरखौ लानानै जोङो गाजा गोमजायै मोसायो। मुसुरो बिनिफ्राय जोङो ओ उम गामिनि अनगायैबो जों गुबुन गामियाव थांनानै जों मागि हैयो बेनिफ्राय जि एसे एनै अन्थोब मोनबोयो बेफोरखौ जोङो आरो ओ गुबुन सानखालि जोङो बेखौ लावखार ओंखाम जायो आरो। जायखौ जोङो बैसागो बिदाय होनानै जेनेबा गामियाव बो मोसागोन गामियावबो जोङो रंजा बाजा एसे एनै जोङो जौ लोंगोन जायफोरा न'खराव जौ लोङो बिथांमोना हान्दिखौ दिहुननानै होयो मा जाय बिथांमोना‍नो सेरनानै गावसोरनो सेंग्रायानो जा बोरायानो जा ओ बुरियानो जा बिथांमोना एसे एसे लोंनानै बिथांमोना रंजायो आरो बेफोरो जोंनि बर'नि गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोनाय बेफोर मोनसे ओ मावनां हाबा आरो जों बर'फोरा ओ बैसागोखौ अरायबो सिबियो आरो बेनो जोंनि माने गिबि फोरबो। अब्ला नोंथांनियाव आं मोनसे खोथाखौ ओ सोंनो लुबैबाय नोंथां। ओ नोंथाङा बे मागो फोरबोनि सोमोन्दै एसे सुंद'यै बुंना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां मागोआबो जोंनिनो बा बर'फोरनि ओ बोसोरनि जोबथा फोरबो होननानै जोङो बुंनांगोन आरो बा बुंनो हायो। बे मागो फोरबोआ जोङो आबादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो जोङो जेब्ला आबाद गायखांनानै बा माइ गायनानै जोङो बै माइफोरखौ हाखांनानै दिखां आबादफोरखौ दिखांनानै आ जोबनायनि उनाव जोङो बै फोरबोखौ खुङो। जों जेब्ला ओ बे फोरबोआव जोङो खुंनो थाखाय बेला गुर न' लुयो बेै बेलागुर न'खौ जोङो आम नारा नारा एबा जों बायदिसिना ओ जारि हाग्राफोरखौ ओ जोङो लाबोनानै बेवहा ओ बेलागर न'खौ जों लुयो। बा थालिर बिलाइफोरजों जोङो लुनानै लायो। थिग बेबायदिनो लुनानै जोङो ओम ओ पुस दाननि जोङो ओ जोबथा सानखालि बेबायदिनो रंजा बाजायै जोङो बायदिसिना ओ बेदर फिसा जौ जा जायो रंजायो बेबायदिनो जोङो खालामो। बेनि उनाव जोङो मागो मागो दाननि से अक्ट'खालि जोङो बै बेलागुर न'खौ ओ माने फुङावनो अखानाय नायस नायसै समावनो जोङो ओ दुगैस्रां लोबस्रां बायदिसिना आल बारिथि सावनानै जोङो बे बेलागर न'खौ सावनानै होयो आरो सावनानै जोङो बे बादिनो ओ फोजोबो ओमफ्राय जों बे मागो बोथोराव जोंहा मोनसे ओ खान्थि दङ जेरै फिथा जायो जोङो बायदि रोय खोमनि ओ फिथाफोर बानायनानै जोङो जानायखौ नुनो मोनो जेरै एन्थाब थावजों बानायजानाय सिथाव आ नारेंखल लारु। सिबिं सिबिंनि लारु लोगोसे लावदुम फिथा। बेफोरबायदि ओ जोङो फिथाफोरखौ जोङो जानायखौ नुनो मोनो। ओ बेदि ओ बेबायदिनो आरो जोंनाव मोनसे फोथायनाय दङदि जोंङो बै ओ बेलागर न' सावखान्दा ओ बिनि औवा बा खाम खान्दा औवाखौ जोङो लाबोनानै जोंनि न'नि बारि बागान बा फिथाइ सामथाइ थायनाय ओ न' बागानफोराव बा ओह बिफाङाव जोङो आलायनानै दोनो एबा जोङो थुनानै दोनफैयो। बे फोथायनायनि जाहोना जाहैबाय माने बेफोरबायदि लाबोना दोनफैयोब्ला ओ बे बिफांफोरा गोबां फिथाइ थायो बा फसल होयो होननानै जोङो फोथायो आरो। बेबायदि फोथायनानैनो जों बेखौ लाबोनानै जोङो बिफाङाव आलायनानै दोनो एबा जोङो बो बे बारियाव जोङो बागानाव थुनानै दोनफैयो बेबायदिनो खालामो। बेजों लोगोसे आरो बे बे सानावनो जोङो माइ जिगाबजों ओ गासै फिथाइ थायग्रा बिफांफोरखौनो जोङो खायो आरो दुरुं बानायनानै माइ जि गाबखौ। दुरुं बानायनानै जोङो खायो बे खानायजों जोङो माने फोथायनाय ओ दङ जे माने बेबायदि खालामोब्ला जोङो फिथाइखौ जोङो गोबां मोननो हायो बा फिथाइ गोबां थायो होननानै। फोथायनाय दङ। आरो बेजों लोगोसे जोङो मोनसे दंबावो ओ जोङो गंफ्रोम न'खौनो जोङो आवा खुन्दुंजों सोंथिजोबो बे सोंथिनायनि ओ ओंथिया जाहैबाय माने बिनि मागोनि उनाव जोङो फागुन सैथ्र दानाव माने गोबां बारहुंखा जोङो फैनायखौ नुनो मोनो बै बारहुंखानि फ्राय जोङो बारग'नो एबा बै बार मोदाया जाहाथे बे न'फोरखौ सिफायलांनो हाया बा बुफ्लाय बुफाय बुसि खालामनो हाया। बेखौ हास्थायनानै जोङो बे न'फोरखौ आववा खुन्दुंजों सोंथेनानै लायो आरो बेबायदि। माने माखासे खान्थिफोर जों नुनो मोनो नोंथां।
नोंथां बुंनायाबो सैथो जोंनि ओनसोलावबो जोंङो मागो फोरबोखौ। बिदिनो गाजा गोमजायै खुंनाय जायो। मानोना मागो फोरबोआ जोंनि बर'नि जोबथा फोरबो। आरो जों मागो फोरबोआव जोंनि जानाय लोंनायफोरा गोबां माने। गोबां जाहैयो माने बेयाव आग्लाय सिग्लाय जाहयो आरो मागो फोरबोआव। जोंहा गोबांङानो बिदिनो अमा फिसिनानै जोंङो दोनो। बिदिनो ग्रुप ग्रुप जानानै अमा फिसिनानै दोंङो बे खालि मागो फोरबोआव जोंङो अमाखौ। बुथारनानै जों जानायखौ नुयो आरो आरो जोंनि बे बोसोर। सोरसेयाव मावनानै मोननाय माइरं दैरंफोराबो गोबां एभेलेबोेल जायो बेस। समाव जोंहा आमदानि जायो बे औ।
जाना फैबाय जों फोजोबथ'नोसै।
औ औ नंगौ औ गोजोनथों नोंथां नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
अ गोजोननाय थाबाय नोंथां।